औ खोनादों।
आवासा किरियाल थांदोंना आंना?
ओ खोनादो खोनादों।
मा खामदों नोंथां?
आंङो दायो ओरैनो दङ जिरायनानै।
अ जाखांबाय नामा? ए मा ओंख्रिबो जाखो?
ओ जोंहा ओरैनो देना जाला जालाबायबाय
अ खबर सबर मोजां दा नोंथां?
ओ खबरा मोजाङानो दे।
अ आंनिया आवसा एसे फिसा खोनादों नामा?
अ एसे फिसा खोनादों।
हेल'।
औ ए-एसे खम खोनादों आवाजखौ।
ओमफ्राय गोसा खोनागोनना खोनायाखै?
दे खोना दे खोनादों दे खोनादों।
अ नोंथांनाव आंङो माबा ओ मा होनो आं मोनसे ट्रफिक लानानैसो फन हरदोंमोन आरोना नोंथां।
औ दे बुंलाय।
माने माबायाव जोंना कलेजाव मोनसे प्रजेक्ट हरदोंमोन आरोना नोंथां। माने प्रजेक्टा जाहैदों प्रजेक्टआ जाहैदों गोदो गोदाय सुबुंफोरा बोरै थांना थायोमोन आ आ आरो दानि सुबुंफोरा बोरै थांना थायोमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ हागोन मानो हायाजानो। ओ
दे होमबा फोरमायलाय नोंथां औ औ नोंथां दे।
स' जों बयबो जों गो सि-सिगांनिफ्रायनो ओ ले-लेखाखौ फरायबोदों फरायबाय थादों आरो जोंनि आबौ आबौया खिन्थाबोबाय थाखादोंदि जोंनि गोदोनि ओ आ गावसोर आबै आबौमोना बोरै रायजो जाबोदोंमोन बोरै बोरै न'खर खुंबोआमोन बोरै संसार जाबोयामोन स' बिसोरनि बुंनाय बायदियै ओ जों मिथिगौदि ओ बिसोरो माने गो-गोदो आबाद मावनाय फ्राय लानानै इदिनो हान्था मेला राहानिफ्राय लानानै गोबां माखासे बि-बिथिङाव ओ गोबां खस्थ' खालामनानै ओ ओ ओ रायजो जाबोदोंमोन। स' बिनि आबाद मावनायनि बेलायाव जों बु ओ बिसोरनि बायदिबा बिसोर गोदो गावसोरनो गाव गावसिनि ओ गोदोथ' माने गो दान माने इसेबां टेकनल'जिनि माबा गैयामोनथ'। दासो ओंखारजोबदों बेफोरो ओ बिसोरो मावनायाव इदिनो मोसौ मैसोखौ लानानै नांगोल ओ नांगोल जुंगालफोरजों आ आबाद मावनानै जाबोयोमोन। ओम बिराद खस्थ'मोन आरो बै समाव बिसोरो आरो बै समाव बिसोरो आ आबादखौ मोजां खालामनो थाखाय ओ ओ दा दानि बायदि ओ रासायनारि हासार बायामोन ओ बिसोरो माने बै समावहाय मा होनो ओ न'नि बे ओ औ पियर माने गो-गोबोर हासार इदिनो ओ ओ मोसौ गोबोर हासार एबा इदिनो माबाफोरखौ बाहायोमोन बायदि बायदि बिदिनो लकेल हासारफोरखौ बाहायोमोन ओ जायनि जा गोदोनि मैगंफोराबो जोबोद थाजा जायोमोन नङामोन। नाथाय
आथिखालनि मैगं फोरखौ बेयाव गोबां माने आबादारिफोरा माने बांसिन ओ मोजा फानजानो लुबैनो थाखाय मैगंफोराव थाब देरनायनि बायदि रोखोमनि माखासे ओ रासायनारि मुलिफोर होनानै मैगंफोरखौ ओ
हेलौ हेलौ।
बायदि रोखोमनि ओ बेमार आजारनि बिमार आजार आरिनिफ्राय ओ माबाया थासारिया ओ स' आरो जों जों बेखौ मिनथिखागौ दि गोदोनि दिनाव ओ हान्था मेला राहायावबो गोबां माखासे प्र-प्रब्लेम जायोमोन। स' गोदोनि दिनाव जोंनि आबै आबौमोना माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव था-था-थांनो थाखाय माने थाबायनानै थाङोमोन बिसोरो। ओ बे थाबायनो थांनो गोबां माखासे जेंना जेंथि गोबां गिदिर गिदिर हाग्राबारि माने गोदोथ' लामायाव एसे- एसेबां दानि जोंनि बायदि इसिबां प्लेन प्लेन नङाथ' माने जे फाकाबो नङामोन ओ हाखर हाला इदिनो दैमा दैसा बारनानै थांनांगौ जायोमोन आरो जोबोद गिदिर गिदिर बिदिनो हा खाग्राबो बारि आ हाग्राबारि बारना थांनांगौ जायोमोन। जायनि जाहोनाव गोबां मोसा लख्राफोर लोगो मोननांगौ जायोन बिसोरो ओ ओमफाय
हेलौ नोंथां नोंथांना एसे टावारा फ्रब्लेम जादों।
ओ आ खोनादों हेलौ।
नोंथांना एसे टावारा थाबथा थाबथा खोनादों नोंथां।
खोनाबाय एबार
औ औ खोनाबाय नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
मानि इसोरो आ बे बिदिनो एसोर आरो बिनि अनगायैबो बिसोरो गोबां माने ओ मेडिकेल हस्पिटालफोराव थांनाय समाव माने इसिबां गारि मथर गैयामोन ना बिदिनो गारि मथर गैयैनि जाहोनाव गोबां माखासे ओ ओ देहा फाहामसालियाव
थि गोबां माखासे सुबुंफोरा थैनो गोनांबो जायोमोन स' नाथाय जों आथिखालाव नायनो गोबां गारि मथरनि जेबो आंखाल गैया जों
औ औ
जेनेबा थि समावनो सैनो हायो होनबा ओ बेनिखायनो ओइ
आथिखालाव गोबां आथिखालाव गोबां सुबिदा जाबाय होमबाना
औ
आथिखालाव होमबा गोबां सुबिदा जाबाय आरोना नोंथां
औ बेनो आथिखाल आरो गोदोनि जा जिउ खुंनाय लामानि जि जिउ खुंनाय बेनो स' नोंथाङा बेनि बागै मा मा बुंनोसै न आंनि बुंनो हागोन नामा
माबाखौ बे गोदो आरो माबानिखौ बिनिबो आगैनि नोंथां नोंथां गोदो होननानै बुङोबाथ' ना मा होनो गोदो अन्थाइ मुगानि होनोबाथ' नोंथां अन्थाइ मुगायाव मा होनो बिफां लाइफां बिराद दंमोन हाग्रा बंग्रा आरो गिबियावथ' खख्रानिफ्रायसो मानसि जादोंमोन नालाय नोंथां
हेलौ नोंथां
खोनादों खोनादों
औ औ गिबियावथ' मोख्रानिफ्रायसो मानसि जाग्रोदोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों उम
अ माने गोदो गोदाय आं आं मिथिनाय बायदिबा आरोना नोंथां नोंथां होननायाबो' दानि होनलांनायाबो नोंथांनियाबो थिगानो ओमफाय माने गोदो गोदाय अन्थाइ मुगा होनोबाथ' गोदो गोदाय माने मैहुर खालामनासो जायोमोन नालाय नोंथां माने मैहुर खालामनायाव जे जेराव जेराव माने मैहुर आरो फिथाइ सामथायाइ इसोर नागिरना जायोमोन नालाय गोबां खस्थ' जायोमोन आरो ना ना नोंथां माने ओमफ्राय मोनसे जायगानि दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव माने इसोरो बास्लाय बास्लाय थायोमोन आरो ना बिनि फिथाइ सामथायाइफ्रा जोब्बाथाय आरो गुबुन दाबसे जायगायाव थांलायबाय मैहुर खालामनो ओमफाय आरो इसोरो गाननाय जोमनाय होन होनोबाथ' नोंथां गाननाय जोमनाया
मा होनो बिसोरोथ' गोदो दानाय लुनाय रोङामोन नालाय इसोरो दानो लुनो रोङिखाय माने मो- माबा मैहुर खालामना नाय जु जुनारफोरनि माबाखौ गानोमोन आरोना नोंथां बिगुरखौ
उम
बुजिदों दा नोंथाङा?
औ खोनादों
माने बिसोरो बिदिनो गाननानै संस माबा जाबोयोमोन आरो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगा बास्लायबाय थायोमोन आरोना नोंथां इसोरना इसोरना थानाय माबाया थि नङामोन आरो आरो आरो बिनि उनाव बिनि उनाव नाव बिसोरो बेदरखौथ' गोथाङैसो जायोमोन नालाय नोंथां बिसोरो गिबियाव
अ
मैहुर खालामनानै आरो ओमफफ्राय सानसेखालि माने आ माने आबै आबौआ खोन्थादों आरोना सानसेखालि माने अन्थाइ अन्थाइजों अन्थाइ हुथ्रिलायदोंमोन जाहैदों हाजोनिफ्राय आरो ना ओमफफ्राय इयाव बोरैबा अर सोमजिदोंनोन आरोना नोंथां बेनिफ्राय आरो अर सोमजिनायाव बियो खामबाय नालाय नोंथां ओमफफ्राय माने इसोरो बिदिनो लासै लासै लासै लासै माने सम लायै सम सम लायै सम बिदिनो बिदिनो अन्थाइ हुथ्रलायनानै अर जोंबाय नालाय ओमफफ्राय अर जोंनानै थै मिथिलांबाय आरो ओमफफ्राय उनाव बिसोरो माबा मै बिदिनो मैहुरफोरा बिदिनो खाम खाम माबानानै थायोना बिदिनो ओमफफ्राय एसे एसे एसे एसे सोलायबोबाय थाबाय आ बिदिनो मोख्रानिफ्राय एसे एसे मानसि जाबोबाय ओमफफ्राय एसे एसे माने सिगांनियावथ' मान सुबुंफोरा रायलायनो नालाय बिदिनो लासै लासै लासै लासैनो रायलायलांनो रोंबाय आरोना नोंथां हेल' नोंथां खो आंनिया आवासा केरियाल थांखादों दा नोंथां
ओ खोना ओं खोनादों
बेनिफ्राय माबायाव मा होनो दा दानि सुबुंफोरा माथ' नोंथां दानि सुबुंफोराव माने जेनिबो माने आंखालानो गैया होनजायो आरो ना जेनिबो थाखाय जेरावबो अबबा थांनोबाथाय दानि मुगायावथ' बिगियान मुगा जाबायना नों थां दानि उम मुगायावथ' गारि मथर ओंखारबा बिगियाननि जोनै आरो गोदोनियाव गोदोनि होनोबाथ' गोदो नोंथां माने अबबा अबेबा मोनसे माबा खालामनो थाखाय लाइजामसो लिरोमोन आरोना नोंथां दा दानि जुगावथ' लाइजामोन होननाया गैला नोंथां दानि जुगाव बिगियान मुगानि जामबुं ओंखारबायना नोंथां मबाइल फन ओंखारबायना
ओम
गोदोनियाव होनोबाथ' गोदोनियाव हस्पितालफोर गैयामोन आरोना नोंथां आरो बारा गैयामोन आरो आरो दंबाबो फिसा फिसौ दंमोन नैइबो बेसेबांबा गोजान गोजानाव दंमोन दानियाथ' नोंथां नै गामि ओनसोलावनो ओरैनो फिसा फिसा फार्मासिफोर थायो आरो हस्पिटाल गोबां गिदिर गिदिर दङ माने दानि जुगाव बारा मानसि थैनाय खोनाला आरोना नोंथां गोदोनियाव माने बेमार जाबाथाय मानसिफोर थैनाय बांसिन खोनायोमोन आरोना।
ओम।
आरो नै दानि जुगावथ' बिगियान मुगा जाहैबाय नालाय माबायाव डाइरेक्ट माबामोन बेमारफोर जाबाथाय डायरेक्ट गारिफोरजों लांफैयो गोदोनायावथ' गराइ गा गारिसो गराइ गारिसो ओंखारदों होननाय खोनादोंमोन नोंथां।
ओं।
दे होमबा ना नोंथां आं एसे खामानि दङ नों थां एसे आं माने दोनथ'नोसै खोमा दा आं इयुनाव लोगो मोन फिनलायगोन नोंथां औ औ।